औ खोनादों नोंथां
अ' नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो
दा जेनेबा ओरैनो दङ' खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथा।
औ दा जेनेबा ओरैनो बारदेसआव दंफैयो आरो
आसा नोंथांमोनि जायगायाव माइ आबादफोरखौ गायजोबनाय जाबाय नामा।
माइ आबादाथ' दा जेनेबा जोंना एसे जोंना हादान जायगा नालायथो
औ
हादान जायगा नालायथ' जोंना दा अखा हानाय टाइम माने दा माने बारा अखा मोनाखै माने
औ
अखा मोननो थाखाय माने जोंना दैनि एसे प्रब्लेम जायो आरो दैनि एसे प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो दा दा माइ माइ गायनायनि मालाबा सुबिदा जाथ'वाखै आरो जेनेबा।
होम
एसे जेनेबा जोंनिफ्राय एसे आफांफोरावहाय गायनाय जाबाय।
ओम ओम
एसे बिदिनो। रानस्राव अबेबा मोननाय बिदि मोननै दङ आरो जेनेबा।
ओम ओम नोंथाङा दायो नोंनि पेबराइड ओंख्रिखौ खोन्थानो हागोन नामा??
फेभ्रेट ओंख्रियाथ' जेनेबा औ मा होनदों नोंथां?
अ दायो नोङो मा ओंख्रिखौ बांसिन जायो बेफोरखौ एसे खोन्थानो हांगोन नामा?
अ ओंख्रिया जेनेबा आंनाथ' सबायजों दाउजों आरो मोनसे
ओम
औ
ओंख्रैखौ बोरै सङो बेफोरखौ खोन्थानो हांगोन नामा?
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
सबायजों दावजोंखौ बोरै सङो बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
सबायजों दावजोंनिया माने
खोनादों ना नोंथाङा? नोंथांमोननि जायगायाव दायो बोथोरजों लोगोसे मा मा मैगं मोननाय जायो?
खोनादों नोंथाङा?
खोनादों।